हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खो दों। औ खोनादों हेलौ‌।
औ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बाहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ औ।
दा जों दान्दिसे सावरायगोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना अननानै?
औ औ हागोन।
दा जों सोलोंथाइनि बेलायाव एसे सावरायगोन।
औ औ औ औ।
नोंथाङा ओ सम होनो हायोब्ला नोंथांनो बा नों बिथांनि सेराव एसे ओ सोलोंथाइनि बागै ओ फोरमायना होनो सानदों आरो।
औ औ जागोन दे औ।
औ दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला सोलों थाइया सुबुं जिउनि माने बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पद आरोना नोंथां दा बेयो मानसि औ बे सोलोंथाइया मानसिनि गियानखौ माने ओ गियान आरजिनायाव माने मदद खालामो आरोना नोंथां।
औ औ।
दा माखासे ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गासैखौबो माने मोजाङै बुजिनो हायो आरोना। दा सोलों थाइया गाज्रि ओ गाज्रि रोंगौथि आरो मोजां रोंगौथिनि फारागखौ दिन्थिया आरोना। दा बेनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जिउखौ माबोरै जौगाहैयो बा सोलोंथाइ गैयै मानसिया माने आथिखालनि जुगाव आगोलाव थानो हायोमोन माने बेयो मोजां साक'रि आरो बेफार बिजनेस खालामनो थाखाय गोनांमोन आरोना। दा बेनि गेजेरजों ओ सोलोंथाइ थानाय बा सोलोंथाइ थानाय समाजाव माने हिंसा बा हिंसा हान थिया खम जायो आरोना जाय जायगायाव सोलोंथाइ दं। दा समाजाव ओ सोलोंथाइ थाबोला अनलायनाय आरो खौसे थि बारायो आरोना। दा सोलोंथाइया ओ सुबुं जिउखौ सोराङाव लाबोयो। दा बयनोबो सोलोंनाय बा मोजां सोलोंथाइ होनाय रायजो आरो सरकारनि बिफान आरोना सोलोंथाइया। दा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाया माने आथिखाल समाव जोबोद गोनां आरो बियो समाजनि दिगखौ सोलायदों आरोना। दा सोलोंथाइनि बिथाङाव माने बेफोरबायदि जौगानाय फैदों दा डिजिटेल फरायनाय बा आथिखाल आंखालनि
औ।
बा ओ इन्टारनेटनि मददजों माने गथ'फ्रा न'आव थानानैनो माने मुलुग नि मोजां मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय आरोना। दा ओ फरायसालियावबो माने बर्डनि सोलाय माने प्रजेक्टर आरो कम्पिउटार बाहायनानै सावगारि आरो भिडिय'नि गेजेरजों माने आयदाफोरखौ गोरलैयै बुजायना बुजायनाय जायो आरोना। दा माखासे ओ दिजि टेल लाइब्रेरि होनना बुङोब्ला ओ बिलाइ बिजाबनि सोलाय माने इ बुक आरो पिडि एफ नि गेजेरजों माने फरायसाफ्रा जेरावबो फरायनो हायो। दा बेनि गेजेरजों मा माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों खान्थि सोलायनायबो जों नुनो मोनसै। खाथि सालायनाय होनोबा रोंगौथिनि सायाव साननाय बा सरकारा आथिखाल खालि बिजाब फरायनाय नङा दा गथ'फोरनि बा बिखाय थानाय रोंगौथिखौ माने जौगाहोनायाव गोसो हो होदों आरोना दा भारताव गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि माने गेजेरजों ओ फरायसाफोरखौ माने जोबोद गियान गोनां आरो जुथाय खालामनो नाजानाय जादों आरोना सोलोंथाइया दा सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुं अनजिमाफोरा माबोरै जौगायो। बा माबोरै जौगानाय बा ओ समाजाव आथिखाल माने ओ हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाया जोबोद गोसो होनाय जादों। बा गामि फटारफोरखौ आथिखाल बिमा - बिफाफ्रा गथ'फोरखौ माने फरायसालियाव थिनहरनो सांग्रां जाबाय आरो ना। दा बेनि गेजेरजोंनो ओ फ्रि सोलोंथाइ बा होनना बुङोब्ला सरखारनि फारिनिफ्राय माने ओ गथ'फोरखौ जाहोनाय बा बिजाब आरो गाननाय जोमनाय माने गासैखौबो फ्रि होनानै माने सोलोंथाइनि हारखौ बारायनाय जादों आरोना। दा इयुन ओ सोलोंथाइ लानानै इयुनखौ माबोरै जौगायो होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ सोलोंथाइ लानानै जौगानाय फैनाय माखासे सुबुंफ्रा माने गोदान गोदान साख गावखौ बेफार खालामनो हाबाय आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों दा जोंनि फरायसाफ्रा माने मुलुगनि गुबुन हादोरफोरजों माने एसे माने सोलोंथाइ खान्थि मोननो हानाय जाबाय आरोना।
औ -औ।
औ राव आरो थुनलाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों बा बेयाव बिमा राव बा इंराजि आरो गुबुन - गुबुन रावफोरनि लिरनाय फरायनाय आरो रावखान्थि सोलोंनाय जायो आरोना। दा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों सानखान्थि होनना बुङोब्ला जोंहा अनजिमा बा हिसाब खिथाब बा हिसाब निखा जिअ'मेट्रि आरो साननाय हनायनि गोहोखौ बारायनाय आरोना। ओ सानखान्थिया सोलोंथाइनि बेलायाव दा माखासे ओ समाजारि बिगियान होनना बुङोब्ला जों बेवहाय जारिमिन बा फुंखान्थि आरो माखासे माखासेनि बागै सोलोंनाय जायो जोंहा बेवहाय ओ आथिखाल आथिखालनि जुगाव माने डिजिटेल रोंगौथि बा इन्टारनेट बाहैनायनि गियान आरोना। सोलोंथाइनि गेजेरजों दा माखासे रां फौथाइ बा सरकारि जानाय आरो बेफार बिजनेस खालामनायनि माखासे नेमखान्थि। गेजेरजों जोंनि सोरगिदिं बा बारहावा आरो बिखौ रैखा खालामनायनि बागै माने सांग्रांथि लाबोनाय आरोना।
औ -औ।
दा नोंथाङाबो अननानै सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना थारैनो
औ औ ओ आंनि बायदिब्ला सोलोंथाइया सुबुंनि जिउआव गोबां गोनांथि मानोना जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों जिउआव जौगानो हायो। आरो सोलोंथाइया जाबाय बियो जोबनो गैयै जोङो फुरा गावनि जिबन जिन्दगि जोङो सोलोंथाइखौ जों सोलोंनो हायो बेवहाय बुरै सेंग्रा सिख्ला बेबायदि जेबो फारागथि गैया ओ जेसेबां हा जेसेबां हायो जोङो फरायनोबा जोङो फरायलांनो हायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो जोङो गोबां गियानफोरखौ जों सोलोंनो मोनो जेरै जोङो बाहेरनि जेनेरेल नलेज होनो बेवहाय जोङो गोबां ओ गोबांखौनो जोङो मिथिनो मोनो जे जेफोरा जोंनि जेब्ला जोंनो साख'रिफोर एबा माबाफोर नांगौ जाबला जोङो सोलोंथाइया बिनि थाखायबो जोबोद गोनांथि आरो बेबायदि बिदिनो सरकाराबो सोलोंथाइनि बागै गोबां हेफाजाब खालामगासिनो दङ हिन्जावसाफोरखौबो गोबां हे हेफाजाब खालामदों आरो बेबायदिनो सोलोंथाइनि थाखाय स्टुदेन्टसफोरनो फरायसालि फरायसाफोरनो बेबायदिनो रांनि अनसुंथाइ बेफोरबायदिबो होगासिनो दङ औ। आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां गियानफोरखौ मोननानै जोङो बुजिनो हानाय गियानफोरखौ मोनो जेनेब्ला जोङो गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोननि समावहाय सोलोंथाइया गोबां खममोन दा जोङो सोलोंथाइ ओ सोलोंसालिफोरखौहाय जोङो गोबां नुनो मोनो सरखारफोरा बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय गोबां स्कुल्सफोरखौ फराय फरायसालिफोरखौ गायसननानै होदों जेरावहाय गोबां फरायसाफोरा थांनानै सोलोंहैनो हायो गियानफोरखौ आरजिनो हायो औ दा जोङो बेबायदिनो सम थानायफोरावनो जोङो गियानफोरखौ जोङो आरजिना लानांगौ
औ
जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो जौगानो हायो बेबायदिनो जों फरायसालिफोराव थांबा